हेल'।
औ।
ओ नोंथांं खोनादोंना?
ओं खोनादों।
उम दा जोङो मोनसे ट्रपिक लादोंमोन नालाय दैनि सायाव ना।
औ।
दा नोंथाङा दैनि सोमोन्दै माब्रै माब्रै नोंसिनिथिं एसे गुवारै फोरमायगोरदो दे।
औ जोंनिथिं दा ओ दै गैथ'वा ओ ओ दैया जाबाय थायो आरो दैबाना जायो जोंथिं बिराद दैबाना जायो आरो।
दा अखा गैया नालाय ओमफ्राय दा दै गैथ'वा आरो जोंथिं। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ दैखौ जों मानिफ्राय मानिफ्राय मोनो?
दैयाथ' जोङो मानिफ्राय मोनो होनोबा जोङो थिपकल गायनांगौ ओरैजाय बरिं बहायो। जों मटर बहायो जोङो हा सिंनिफ्रायसो जोङो दैखौ बांसिन लोंनायनि थाखाय जोङो हा सिंनिफ्राय जोङो ओरैनो माइ गाय माइ गायनाय होन मा होन बेफोरखौ मोसौ मोसाफोरनोबो ओरैनो अखानि दैजों जोङो दुब्लियाव नङाबा जोङो हाखर फुख्रिफोर जावनानै जोङो दैखौ थुम दोननानै जोङो ओरैनो गरम बोथोर ओरैनो दै गैयि समबाथाय रानस्राव रानस्रिबाथाय जोङो मोसौफोरनो चम्बा मारो बिदिनो अने दा जिब जुनारफ्रा दैखौ आरामै बै फुख्रि जावनाय दैखौ लों लोफैनो हायो आरो दा ओरैनो बुंनो थाङोबाथ' जोंथिंजाय दै बानायाथ' दाख्लैनि अखाजों ओरैबायदि सुबुंफोरखौ खहा खालामलांबाय सोरनाबा दै माबाया दैयानो न'आनो दैजों थानो हायैबायायदि ओरैबायदि दै जादों ए बुंबाबो बुंस'नो हाया आरो साननैसो आरिजोंनो जोङो बहुद जाहा मेलायाव गोलैदों आरो जोङो बुंनो थाङोबा जोङो माइ आबाद मावनाय होन मा ओरैजाय मैगं-थाइगं मावनाय होन जोंनो माने माइ गायावनोनायावथ' जोंनो ओरैनो दैख नांगौ जाहो खायो जोङो दैखौ लाखिनो थाखाय जोङो आलि नङाबा माथावरि नङा माइ गायनायफ्राव जोङो माथावरि ओरैनो लामा आलिखौ गिदिर गिदिर खोनानै जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लियाव दैखौ दोननांगौ गोनां जायो आरो दा जोङो ओरैनो दैखौ हगारजोबना लाबाबो जोङो माने माइखौ आबादखौ जोङो मावनो हायै जायो आरो आरो जोङो दैया अभारद्राय जाबाबो माइ होन ओरैजाय न' बां होन जोंनिथिंजाय माने अभारै माबायो बारा जाहैयो आरो जों बुंनो थाङोबा जोङो दा मानसियानो होन जोङो दोङै दै गैयाबा जोङो रावजोंबो थांना थ रावबो थांना थानो हाया जिब-जुनार होन दाउसिन दाउला होन दैखौ जोंनो बहुद गोनांथि जाथारो आरो दा ओंखायनो जोङो दै गैयाबा रावबो जिब-जुनार दाउसिन-दाउला बेफोर थानो हाया दा नोंथांमोनथिंसो माबोरैथाय? दे नोंथां एसे फोरमायदोलाय
औ जोंनिथिं ओ दैया ओ बोसोरे दैबाना जायो मोन आरो ओमफ्रायो दा जेथिंबो माथावरि ओ होनायखाय दैया बारा जाला आरो ओमफ्रयो जायोबा ओ खनसेयावनो बिराद गिदिर जायो ओमफ्रायो दैया थाया आरो रानलांजोबो खनसेयाव नो ओमफ्रायो जोंनिया बोसोरे ओ माइ गायनो थाखाय बिराद उ सुबिदा जायो आरो ओ गायखांनाय उनाव माब्लाबा दै दैबानाया बिराद गिदिर जायो ओमफ्रायो ओ जों जोंनि माइफोरा गाज्रि जालाङो आरो ओमफ्रायो खोथियाफोराबो गाज्रि जालाङो ओ ओमफ्राय बिदिनो जोबोद खस्थ' ओ जायो आरो ओमफ्राय मालाबा ओ जोंनि या दैबाना जानानै ओ दैबाना जानानै माने ओ न'फोरा लोमलाङो उफ्रा यो ओमफ्रायो ओ माबा होनदोंमोन?
दे नोंथां फोरमाय दे।
अह। दैबाना जानानै माने जोंनिया न' बांफोरा ओ लोमो आरो ओमफ्राय लोमो बा जोंहा ओ थानो जायगा गैया जायो। ओमफ्रायो गुबुन गामियाव जोङो थांनो गोनां जायो आरो दैबाना जाबाथाय। ओ जानाय लोंनायफ्राबो बिराद खस्थ' जायो आरो जोंनियाव। ओ दै लोंनायनिबो बिराद खस्थ' जायो। दंखला दै लोमबाथाय ओ गारजि ओ माबायो आरो फैयो आरो। ओ बेखौ जोङो लोंनो हाया।
नंगौ नोंथां। दा जोंथिंबो बिदि दा जोंथिंबो बिदिनो जाहैयो। दा बोरि बोरि जायगाना दै गैयै जोंना दा दै दैया बारा जानायखाय जोङो माइफ्रानो सोरनाबा सोरनाबा दाख्लैहाय दै बाना जानानै खोथिया फुखानाय, माइ गायखानाय सोरनिबा न' सोरनिबा दालां, सोरनिबा दोखसि लथा ओरैबादि ख हा जादों आरो जोंना दाख्लैहाय दैबानाजों। मानो होनोबा सोरनाबा न'आनो फुल लोमनानै थानो हायै, लामा सामा ओरैबायदि माने बाइख्रेब जोबलांदों आरो। दा ओंखायनो जोङो दा दैबानाखौ मोनसे नालाजों हगार हरनो था खाय जोङो माबा बेखौ पाक्का होनानै मा होनानै आरामै हगार हरनांगौ जाहोयो आरो दा जोंनिथिंजाय बिदि माने खाबुआनो दैनि थाखाय खाबु बेफोर बायफ्लंला बायफ्लं फ्लंखौ होथेनो थाखाय जोंना खाबुआनो मोनस्लाबै जाहैयो आरो।
औ।
दा ओंखायनो जोङो ओरैबो जाया, ओरैबो जाया ओरैजाय बोरि जायगायाव थागोन। बोरै जायगानाबो दै नांगौ जायो ओरैजाय दलहानाव दलहा हाबा थाय जोङो दलहाद्रायबाथाय दैबाना फैबाथाय दै बानाया हुर लांजोबबाथाय जोङो बुहुद खस्थ' जायो। लोंनाय जानायावथ' बारा खस्थ' जाया। बे मा जोंनो जानो थाखाय आ दारनि थाखाय जोङो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोननो थाखाय जोङो एफा आबाद मावो। बे आबाद मावनायखौ जोङो खेनसेनो दैया हुर बुखारलांनानै सिलिंखार खालामलाङोबा माने जोंनि थाखाय जानांगौ आदारफ्राबो बुहुद खहा जाला लाङो आरो ओंखायनो जोङो दा आलि आलि आलि गिदिर गिदिर थेनानै ओंखायनो जोङो दसे दसे दैखौ लाखिनानै गायनानै दै आरो दैखौ हगारफिननानै बिदिनो माने बुहुद खस्थ' खालामनांगौ गोनां जाहैयो आरो। दा नोंसां मोनथिं बिदि दैबानायाव बांसिन खस्थ' मोनोना ना बारा खस्थ' मोना?
जोंनिथिं बांसिन दैबाना जायो आरो बिराद खस्थ' मोनो ओ दा माथावरि दै होनायखायसो एसे दैनिफ्राय जोङो बासायनानै दं आरो जोंनिया बिराद बिराद खेथि बाथि नस्थ' जालाङो आरो दै फैनानै ओ दा ओ माइ गायनो थाखायबो बिराद खस्थ' जायो आरो दै फैबाथाय जोंना माइया गाज्रि जाजोबो नालाय। ओमफ्रायो बिदिनो ओ दैबाना फैयोबा जोंना बिराद खस्थ' जायो आरो। ओ जोङो जोंनिया न'फोराबो लोमजोबो नालाय आरो खाथि खाला बिराद दैमा दङ दंग' दङ नालाय बेनिखायनो जोंना बिराद खस्थ' जायो ए अखा हाबाथाय ओरै दैया देरबोयो ओमफ्रायो दैमानि द लंफोरा बायबा खस्थ' जायो आरो थांलाय फैलाय खेथि मावहैनो थाखाय।
दा जोंनाबो बिदिनो बिदिनो नोंसिनि बायदि दैनि सोमोन्दै दाथ' बुहुद दङ नालाय गिदिर फिसा सोरनाबा बबेबा दंग'आ गिदिर थायो। सोरनाबा दंग'आ फिसा थायो। सोरनाबा माइ गायनाय माबाफ्राव जों दंग'निफ्राय सोरबा सोरबा सोयो। दैखौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा खहाबो जायो सोरबा सोरबा मोजांबो जायो माने जोङो माने बुंबाबो दैखौ बुंबाबो बुं ख'नो हायै बिदि जायो आरो जानाय लोंनायनि थाखायथ' जोंनो सियर नांखागौ। आरो बेखौ नों मैगं सुनाय होन नों माबा माइरं सुनाय होन जोङो ओंख्रि संनाय होन लोंनाय जों दै गैयाबानो माने जों थांना थानो हाया आरो। जिब जुनारबाबो होन, दाउसिन दाउलाबाबो होन, बिसोरबो माने दै गैयाबानो थानो हाया माने जोंनो नांगौ दैखौ ज'खा नांगौ आरो। दा ओरैजाय बाना अखायाबो जुब जुब हानानै होबाथाय जों बाराद्राय जा बाथाय माने सहायनो हायै बायदि जायो आरो। जोंनो दा बा दैखौ बे दैज्लां बोथोराव जोंनो दैखौ बारा नांगौ जाया आरो। ओरैनो एसेल' हा एसेल' अखा हानानै जोङो दैखौ मोनबानो जोङो मोजां मोनहैयो आरो ओंखायनो। दा माथो बुंबावनो नोंथां। रायलायनायाथ' बहुद रायलायबाय बे बे खिनियावनो जोङो बे सावरायनाय आयदाखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ
दे होमबा नोंथांना।
औ दे
उम